औ खोनादोंना नोंथाङा अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ
आङो नै नोंथां जिरायना दङ दायो।
अ
नोंथाङालाय मा खालामदों।
आंबो नै ओरैनो दङ दायो जिरायनानै ए दायो आङो औ
सामु
औ जाख औ जाखांबाय नोंथां। नोंथाङाबो जाखांबाय नामा?
ओं ओ जाखांबाय आंबो
अ दा आङो नोंथांजों मोनसे टपिक लानानैसो ओ फैदोंमोन आरो दा बे टपिकनि सायाव नोंथांजों रायलायनो हागोन ना?
ओं हागोन नोंथां हागोन।
टपिकनि टपिकखौ बुंनोसै जेनेबा ओ जेनेबा जों बर'फोरा जेनेबा एम्फौ लायो आरो ना। जेनेबा गोदोनि ओरैनो जोंहा इन्दि एम्फौ लायो दा बे इन्दि एम्फौखौ माबोरैहाय जोंहा फिसियो जेनेबा आरो बेफोर माबोरै जोंहा मा मा खामानियाव बाहायनो हायो जेनेबा बिनि फोरखौ माबोरै संनायनि जायो बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा अ
ओ जिहेथु एम्फौ फिसिनाया जाहैबाय जोंनि बर' हारि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे बा फिबोबाय थानाय मोनसे आंगो हिसाबै जों हमना लानो हायोना जिहेथु गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ गुबुननिफ्रायनो जों मोनफ्रोमबो जिहेथु बर'नि न'खरफोरावनो जोंनिया एम्फौ फिसिनाय बेबायदिनो सरासनस्रायै जोङो एम्फौखौ जिथु गिबियाव जोंङो बेथ' बिदैनिफ्राय जागायजेनो ना
औ
जेब्ला बै एम्फौआ जेब्लानिखि फिथोबनिफ्राय रानानै जेब्ला बे जायो
औ
औ
बे बिदैखौहाय जोङो दोननानै मोजाङै दोननानै जों बे बिदैनिफ्राय एम्फौ गोरलै ओंखारहैयो
औ
बे एम्फौ गोरलैखौैहाय जोङो गिबियाव सानदांगा बा साद्रियाव जि सायाव बा फालि सायाव जोङो बै फिसा फिसा एम्फौखौहाय दोननानै जोङो बिनि सायावहाय जिथु गोरलै जायानखि इनदि बिलाइ बे इनदि बिलाइखौ होनानै जोङो लासै लासैनो फेदेरबोबाय थायो ओ बेबायदिनो जेब्ला देरो अब्ला लासै लासै देरो बेखौहाय जिहेतु जायगा बोस्रांनानै होयो जिहेतु बेनि एम्फौ फिसिनाया जिहेतु बुंनो थाङोबा जिहेतु जों बेखौ सानफ्रामबो आबदार लानो गोनां जायो लोगोसेयैनो जोङो बिनिफ्राय लेथ्रा बेफोरखौ जोङो गारबाय थानो जायो बेबादिनो जों लोगो लोगो जिहेथु एम्फौखौ जोङो औवाजोंहाय जेथ' दान्दा खानानै बेवहाय जोङो इन्दि बिलाइ बा इन्दि बिलाइनि अनगायैबो जोङो खारौ बिलाइयानो होन बा बिलाइ बिलाइफोराव जोङो दोननाय जायो दोननानै जिहेथु बिसोरो बिलाइखौ लासै लासैनो जाबोयै जाबोयै जिहेथु देरबोनो हमो बेबायदिनो देरबोयै देरबोयै बिसोरो जेब्ला मोननायाव होनबा जों बिसोरखौ बोखारनानै मोनसे जिहेथु लानानै दोनखानाय हयथ' जोङो थाइलिर बिलाइबो लायो नङाबा बेबायदिनो थालिर बिलाइ गोरानफोर लायो बिदिनो बायदिसिनाबा बिलाइफोर लानानै बे बिलाइयावहाय जोङो बेखौ थोबहैयो आरो जेनेबा बेखौ जोङो फिथोब थोबहैयो जेब्ला एम्फौआ जेब्ला फिथोब जोबनोबा सानब्रै जायो जेब्लानोखि आबुङै बिसोर गावसिनि उदै सिंनिफ्राय जेब्ला बै खुन्दुं बेजेखौहाय जेब्ला दिहुनजोबो होनबा जों बे फिथोबनिफ्राय जोङो बेखौ बिलायनिफ्राय फिथोबखौ जों बो खायो बोखानानै जिहेथु फानहरबाय हाथाय बाजारफोर जों फानहरबाय बेबायदिनो गामि फानहरबाय लोगोसेयैनो जोङो बै फिथोबखौबो फाननानै गोदोनिफ्रायनो जोङो बर'फोरा रां आरजिबोनायखौ नुनो मोनदों आरो थागोन आरो जिहेथु नोंथांमोननि गामियावबो हयथ' नुबोखादों जानांगौ एम्फौ फिसिनायनि एम्फौ फिसिबोखादों जानो हागौ नोंथांमोनाबो अ बेनि बागै नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ
औ
दा एम्फौ फिसिनायाथ' जेनेबा नोंथां बुंनाय बायदियानो जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा आबै आबौ जेनेबा आयंमोन जेनेबा गोदोनिफ्रायनो जोंहा एम्फौ फिसिनाया जोंनि बर'फोरनि न'खरफ्राव थाखायो जेनेबा जोंहा फिनानै जोंहा माखासे जोंहा नांगौ जानाय माने संसार जानायावहाय एसे गोन थि जानाय मुवा बेसाद जेनेबा संख्रि बानलु बेफोरनि थाखायबो जोंहा माखासे गावखौ सुंथानो थाखाय एसे रां आरजिनानैबो लानो हायो जेरावहाय जोङो एम्फौ फिसिनो एम्फौ फिसिनाय होनोब्ला जोंहा गिबियावहाय ओ एम्फौखौहाय जोङो जोलै नायगिर नागिरनानै लानांगौ जायो गिबियावहाय जोंहा बे जोलैखौ लानानै जेनेबा जोंहा जेनेबा गुबुननिफ्राय बायनानै लाबोयो आरो जेनेबा जोलैखौ बा नआव थाखानाय सिगां फिखांनाय बा बेफोरनिफ्राय जोंहा बेखौ बानायनाय जायो जेनेबा बेखौ जोंहा ए फिथोबखौ गिबियव जोङो खुन्दुंजों ओ सुनानै मालाबायदि सुनानै दोननानै जोङो आलायनानै दोनो आरो इन्जुर बा माबाफोराव औ बिनि उनाव बेहाय जोङो जेब्ला ओ से मास बा ओ देर मासनि उनाव जेनेबा ओ बियो फिथोबनिफ्राय जेनेबा सिखिरि जानानै ओ एम्फौआ ओंखारो जेनेबा खिर जानानै ओंखारो आरो बेवहाय जोंहा बे ओ सिखिरि जानायखौ जोंहा जि बा जेनेबा माबा मोनसे फालिफोराव जोंहा ओ बाहोनानै बेसोरखौ बिदै दैहोनाय खामानि मावो दा जोंहा बे बिदैखौ उनावहाय जोंहा बेनि जिनिफ्राय बोखारनानै जेब्ला देगाखाङो खिरा बेखौहाय जोङो ओ जिनिफ्राय बोखारनानै ओ बिदिनो संद्रि बा संग्राय बा ओ जों गिबियावहाय बै लेखायाव जुनानै दोंग्रोयो आरो जेखायाव जोङो फानथेनानै दोनो बेनि उनावहाय एसे ओ जेनेबा बिदिनो ओ आदा मासफोरनि उनावहाय जोंहा ओ बे एम्फौआ ओ बे बिदैनिफ्राय ओंखारबोनायखौ जों नुनो मोनो दा एम्फौ बि दैया जेब्ला ओ एम्फौ जायो अब्ला बेयो ओमफ्राय जोंहा ओ बे एम्फौफोरनि थाखाय जोंहा गोरलै गोरलै माखासे ओ इन्दि बिलाइखौ जोंहा होग्रोनांगौ जायो बिनि उनावाय जेब्ला जोङो एम्फौआ ओ लासै लासै देरलांबाय थायो अब्ला जोंहा बिलाइ खौबो बेलेग बेलेग जेनेबा मोनथाम मोननसे सिस्टेम जाहोलांनाय जायो गिबियाव जोंहा फिसा फिसाखौ होनाय जायो बेनि उनावहाय जोंहा ओ एसे गोरा बेफोरबायदिखौ जों खालामबाय थानाय जायो आरो मानो होनोब्ला जोङो एम्फौआ जुदि एम्फौनि जोङो जुदि ओ गिदिर एम्फौनो जुदि जोङो गोरलै इन्दि बिलाइखौ होबाय थायोब्ला जोंहा एम्फौआ गोरलै जायो होननानै जों मिथिनो मोनो आरो दा बेखायनो जों माने बिलाइखौ बे गोरानिफ्राय गोरा बेफोरबायदि होलांबाय थानाय जायो
औ
बे एम्फौखौ जोङो फेदेरनानै ओ जेनेबा जोङो बे एम्फौखौ फेदेरनोब्ला जोंहा ओ मास मोननै बा देर माससिम जा सम नांगौ जायो आरो लानायाव गोबां खस्थ'बो मोनो जेराव जोङो ओ गोबां ओ बिलाइ इन्दि बिलाइ बा गोबां ओ ओ बिदिनो गाम्बारि बिलाइ बायदिफोरखौ जों नायगिरनांगौ जायो
औ औ
दा जोङो बेफोरखौ ओ इन्दि बिलाइखौ जोङो ओ लामनो ओ जेनेबा ओ दान्दो मुथा खाथबनानै जोङो दान्द याव आलायनानै होनाय जायो आरो
उम उम
बेयावहाय जोङो एम्फौनो ओ गाहायाव जि बनानै होनाय जायो मानो होनोब्ला बेयावहाय ओ एम्फौआ जानानै जानाय आरो खिनाय बेनोसै नालाय एम्फौनि खामानियाथ' बिलाइ जानाय आरोखिनाय दा बेफोरखौ जोङो माने ओ एसे ओ साफायै लाखिनो थाखाय जोंहा जि खनानै होनाय जायो बेनि उनाव जोंहा ओ बे जियाव थानाय खिफोरखौ जोङो बाहेरायाव लानानै खेबसेबारैनो जोङो माने खम सम समावनो जोंहा गारैनो हायो आरो के आ बिनि उनाव जोङो ओ एम्फौआ जेब्ला गोमोन जायो जेब्ला देरै देरै जेनेबा गोमोन जायो अब्ला जोङो बेखौहायनाय ओ मासे मासे जोङो हमनानै नायनांगौ जायो आरोखि जेनेबा जोंहा बे एम्फौआ गोथां दा मोननाय बेफोरबायदि जा नायनांगौ जायो आरो गोमो अब्ला बेखौ जोंहा एम्फौखौ मोननाया एम्फौ गोमोन होननानै बुंनाय जायो आरोखि दा बेनि उनाव जोङो एम्फौआ जेब्ला ओ देरनानै जेनेबा गिदिर जायो जेब्ला मोनो अब्ला जोङो बेखौहाय बे दाबसे जायगानिफ्राय जोङो गुबुन दाबसे जायगासिम ओ बोस्लायना होनाय जायो मानो होन्ला बे समावहाय एम्फौआ माबा जायो आरो जेनेबा बिलाइफोरखौ जाला आरो बेनि उनावहाय बियो मोनसे बासा लुसिगोन आरो बेयो एम्फौ फिथोब खोबनायनि माने लामायाव फैसिगोन आरो बेयो दा जोङो बेखौ फिथोब थोबनो थाखाय जोंहा माखासे बिलाइ गोरान जेरै थालिर बिलाइ बा माबा मोनसे जेनेबा बेराम बिलाइफोराव जोंहा बेखौ थोबोनाय जायो आरो ओ जबा लुयै लुयै लुनानै जेब्ला फिथोब थोबो अब्ला बियो ओ सप्तासे सोनि गेजेराव बेयो आबुं लुफुङोन जेनेबा गावनि फिथोबखौ बिनि उनावहाय जोङा बेखौहाय ओ बेमाय जेननानै जों जानायबो जायो आरोखि बेनिफ्रायनो अब्लासो जोनि एम्फौआ जाजानाय जायो आरो दा जोंहा एम्फौ फाननानै जोंहा गोबां रांबो आरजिनो हायो जेनेबा दाथ' एम्फौनि दामा जों मिथिं ओरैनोबाबो बाजौ द'जौ बेफोरबायदिसिमा थांबाय आरो फिथौखौबो जोङो फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो आरो जोंहा फिथोबनिफ्राय गोबां बिदिनो ओ जि जेरै इन्दि सि गोबां ओ दामि दामि सिफोरखौ जोङो दिहुनन्नानै लानो हायो
माने न'खर रांखान्थिखो सुंथानो हायो आरोना मोजाङैनो
औ न'खरनि रांखान्थिखौबो सुंथानाया ओ सुंथानो हायो आरो मानो होनोबा गोबां एम्फौ फिनो हायोबा गोबां आजिखालिथ' गोबां रां दंसै आरो माने
औ औ
दा ओमफ्राय फिसिनायाव गोबां खस्थ'बो जायो बिराद मेहनत
ख खस्थ जायो
औ दा नोंथांमोननिथिं एम्फौ फिसिनाया ओ जेनेबा दासिमबो सोलिबाय थायो ना
जोंनिथि ओ नोंथां जोंथिया थारमाने गोदो गोदायनि समाव हाय बांसिन नुनोमोन जेब्ला जोङो उन्दै सममोन मान आ हेल'ब खम नुबोनो मोनबाय आरो एमफौ मान जखौ आथिखालाव जोङो गामि गामिखौ नुनोनो मोनला होनजायो
औ
मनायफ्रा जोबोद खमायलांबाय जायनि थाखाय एम्फौ फिसिनाया माने जोबोद गोजानाव खारनो गोनां जायो आरो इन्दि बिलाइफोरखौ लायो भुमनि जाग्रा
औ औ दा नोंथांजों औ दा नोंथांनि एम्फौ फिसिनायनि माखासे खोथा सरायायनानै गोजोन्नाय मोनबाय
औ नोंथां औ
औ जागोन ने
औ